औ खोनादों। खुलुमबाय नोंथां
औ ओ आङो नोंथांनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदों नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन
औ बिदिब्ला दानि जुगाव जोङो गामि ओनसोल आरो नोगोरावहाय माबायदि सोलायनाय नुबोदों बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ दा ओ सोलायनायाथ' सोलायनाया थ' गोबां सोलायनाय लाबोदों ओ जोंनि साननाय हनायफोराबो गोबां सोलायबोदों दा ओ जोङो गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोराबो दा नोगोर ओनसोलाव थानो लाबोदों बुंनो थाङोब्ला ओ नोगोर ओनसोलाव थानाय ओ सुबुंफोरनि ओ खाबु हान्था मेलानि खाबु ओ जानाय लोंनाय आदार देहा फाहामनाय मेडिकेल ट्रिटमेन्ट लानाय दा बेफोरो नोगोर ओनसोलाव गोरलैयै जायो दा बेखायनो ओ गामि ओनसोल ओनसोलनिख्रुइ नोगोर ओनसोलाव थानाया एसे सुबुं माहारि खो जौगानाय लाबोदों आरो ओ दा आङो बुंनो सानो गामि ओनसोलाव थानाय सुबुं फोरा दा माब्लाबा बेमार आजार जायोब्ला जोङो डक्टर मेडिकेल डक्टरफोराव थांनो गोनां जायो ब्ला जोङो नोगोर ओनसोलावसो थांनो गोनां जायो जेराव सासे बेरामिखौ नायनो थाखाय जोंहा ओ गोबां थांलाय फैलाय खरसाव खरसा गोबां खालामनो गोनां जायो। आरो बेरा फारसे थिं जोङो ओ गोबां सुबिदा ओ सुबिदा बा गोबां जोङो राहा जोङो गामि ओनसोल हेलौ नुनो मोननाय जाया ओ दा नोगोर ओनसोलाव ओ लामा सामा दालांफोरा गासैबो मोजाङै बानायजानाय जायो फारसेथिं गामि ओनसोलाव थानाय ओ लामा बा दंग' दन दंग' निजोराफोराव ओ गोबाङानो ओ जोङो ओ दालांफोर नुनो मोना ओ जायनि था गामि ओनसोलनि ओ सुबुंफोरा ओ गोबां जेंना जेंसिजों ओ सौग्रुनो गोनां जायो दा आं ओ बेखिनिखौनो नुनो मोनदों आरो दा नोंथाङा बेनि सायाव आरो माबाफोर दंबावो होनना सानो नामा
औ माने गोदो आबै आबौमोननि दिनावहाय गामि एरिया गामियावहाय गामि ओनसोलाव माबायदिमोन आरो दानि जुगावहाय गामि ओनसोलाव मा मा नोगोर ओनसोलाव माबायदि जौगाबोदों बेखौ एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
दा ओ गोदोनि गामि ओनसोलनि बाथ्रा बुङोबाथ' ओ गामि ओनसोलाव थानाय ओ गासैबो सुबुंफोरानो बांसिनानो आबादनि सायाव सोनारनाय बहाबा मैहुर खालामनानै जानाय दा बेफोरबायदिनो गोबां गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा गावनि जिउ खुंबोदोंमोन दा बेरा फारसे थिं नोगोर ओनसोलाव थानाय ओ गोबां सुबुंफोरानो ओ साख्रि ओ गभमेन्टनि साख्रि मावनानै बा बिजनेस मावनानै फालांगि खालामनानै गोबां रां खामायनानै ओ बिसोरो गावनि जिउखौ खुंबोदों दा बिसोरनि नोगोर ओनसोलनि थानाय जानाय लोंनायफोरा एसे आलादा जायो इनिफ्राय जोंनि गामि ओनसोलाव थानायनि ओ जानाय लोंनायफोरा एसे आलादा जायो दा बेखौनो सोर नायनानै ओ आङो बुंनो सानो दा जिहेथु जोंनि ओ गामि ओनसोलफोरा बांसिनानो ओ माइ आबादजों सोनारनाय दा बेयाव ओ बांसिनानो ओ नख न'खरफोरा ओ गोग्लैसोना थानाय आरो रांखो जोङो मानथलि बा इयारलि बोसोरै जोङो गामि ओनसोलाव थायोबा रांखौ खम बिबांनि खामायनायखौ जों नुनो मोनो मोनो ओ फारसेथिं ओ नोगोरसोर ओनसोलफोराव थानाय सुबुंफोरा ओ गोबां रां खामायनानै ओ गावसोरनि जिथु जिउ खांनाय राहा बेखो गोबां गोजौ थाखोसिम ओ लांनो हादों।
औ
दा आं नोंथांनाव ओ मोन बे खोथाखौसो ओ सोंनो सानदोंदि दा जोङो ओ थारैनो जोङो ओ गामि ओनसोलाव थायोब्ला जोंनि जिउ खुंनाय राहाया मोजां जायो ना नोगोर ओनसोलाव थायोब्ला जोंनि जिउ खुंनाय राहाया साबसिन जायो दा बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो?
गामि गामि ओनसोलावथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफायनो गामि ओनसोलावहाय माने जोबोद खस्थ' मस्थ'यै जिउ खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो खि ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो गामि ओनसोलावहायो ओ आबाद मावनानै बा बायदिसिना हेबनाय मानाय बेफोरबायदि माल मुवा बेसाद दिरुनाय बे बेफोरबायदिजों जोङो माने खस्थ' मस्थ'यैबाबो रां खामायनानैसो रायजो जाबोनाय आरोखि। बेनिफ्राय एसे जुगा सोलायबोयै सोलायबोयै जोङो गामि ओनसोलावबो माने एसे थाखा फैसानि गोनांथिया बारा जानायलाय गामि ओनसोलनि सुबुंफोराबो एसे एनै माने गामि ओनसोलावथ' लेखा फरा बांद्राय फरायनायनि सुबिदा गैया नालाय ओम गारि गुरा खारनायफोरनिबो लामा सामानिबो जोबोद खस्थ' जायो नालाय बांद्राय सुबिदा गैया बेफोरनि बारै ओ बिनिखायनो गामि ओनसोलावहाय जोङो थायो थायोब्लाबो माने एसे रोंनायखौ खम नुनो मोनो आरोखि गोरों गोराखौ जेरै जोङो ओ लोमजानाय साजानाय जायोब्ला जोङो डाक्टरनाव थांनो थाखाय माने हान्थिनो थाखाय गारि गुरिफोर गैया जायो गामियावहाय ओम माने लांनो थाखाय लामायाबो मोजां नङा जायो बेफोरनि बारै जोबोर खस्थ' जायो आरो दैबाना जायोबा इदिनो दै दैबानाफोर जालाबायनानै गामिफोराबो लोमसावनानै जोबोद माने न' फोराव लोमसावनानै माने जोबोद गोहोम खोख्लैयो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो टाउनाव थायोब्ला माने ओ टाउनावथ' जोङो मोनथिखायोआनो माबायदि जोबोद गारि गुरानि बेफोदनि बारै माने मेरला मेलाखौ जोङो बांनायखौ बांनायनिफ्राय बांनाय नुनो मोनो आरोखि। जोङो टाउनाव थायोब्ला ओ डक्टर दब्ला बांसिन खाथियावनो बेमार आजार जाबाब बो नायनो थाखाय सुबिदा सुबिदास जायो आरो। बेनिफ्राय रोंखानाय राखानायफोराबो बांसिन जोङो टाउन सहराव नुनो मोनो। ओ जोङो साख्रि गोनां बेफोरबायदिखौहाय जोङो बांसिन टाउन निआव बांसिन नुनो मोननाय जायो आरोखि।
ओ आङो औ औ
सोंनो हागोन दे नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन
दा आं सानो दा हमना हमना ला जोङो गामि ओनसोलाव थाबाय थायोब्ला ओ जोंहा सरखारि साख्रि नागिरनायाव माबाफोर उसुबिदा नुनो मोनो नामा?
औ जोङो नुनायाथ' बिदिनो माने रोंनाय रानाया लेखा फरा रोंनाया खम जानायलाय जोङो ओ इदिनो मबाइलफोरनि बारैबो जोङो बाहायनाया खम जायो गामि एरियायाव ओ बेनि बारै जोङो मोनथिस्लाबै जानायलाय बेनिखाय गोजान गोजानावबो बांद्राय फरायहैनो थानाय जाया साफा सानैल' फरायहैनाय जायो नालाय बिनि थाखाय जोङो खबर मोननायाहाय एसे उनसिन खबर मोननाय जायो बेनि थाख खाया जोङो एसे खम जायो आरो साख्रि बाख्रि नागिरनायफोरावहाय।
औ औ दा नोंथाङा नैखो बुंनो सानदोंदि जे ओ गामि ओनसोलाव ओ मबाइल नेटवार्कनि ओ उसुबिदा उखुबिदा ओंखारो। आरो फारसे जों मोब्लिबनि अखुबिदा नुनो मोनो। ओ जायनि थाखाय जोङो ओ ससियेल मिडिया बा इन्टारनेटखौ जोङो मोजाङै बाहायनो हाया बेयाव जोंहा गोबां इनफरमेसन गियान आरजिनायाव जोंहा उन जानानै थानो गोनां जायो। दा बेखौ नोंथाङा बुंनो सानो।
औ माने जों नि गामि ओनसोलावथ' जोङो फ्रायानो बांद्राय नेटवार्कखौहायो मोननाय जाया। माने टाउन सहराव जोङो बेफोर नेटनि बारै गासिबो खामानिखौनो मावनो हायो नालाय। जोङो बेनिखायनो टाउन स सहराव बांसिनै माने नेटखौहायो मोननाय जायो आरोखि गामि एरियायावहाय जोङो माने दंफां लाइफांनि बारैनो जोङो बुंफबनाय जानायखाय ओ जोङो थावर खुन्थाबो गायनो थाखाय माने एसे दिगदार जायो आरोखि जायगा मोननो थाखाय आरो बेनिफ्राय गामि ओनसोलाव बांद्राय फैनो नागिरा आरो नायफैनो नागिरा। बेफोरबायदि आरोखि
ओम दा माने ओ गामि ओनसोलाव थायोब्ला जोङो गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो।
औ
ओ समाबो जाना फैबाय ‌। ओ नोंथांदों रायज रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय। ओ नोंथांनि रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनदों। जोबनायाव नोंथांखौ साबाय हर बावनानै आङो बे रायज्लायनायखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ जागोन नोंथां ओं गोजोन्थों।